औ औ खोनादों।
अ नोंथाङा दा मा खालामदों?
गेलेनानै दं नोंथां ओरैनो
अ होमबालाय जिरायना दंथबा ओरैनो दंथयोबालाय आं नोंथांजों दसे दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
हागोन दे
ओ होमबा दिनैनि आयदाखौ बर'फोरनि खारै बानायनानै जानाय आयदानि सायावदिनि नामा?
औ औ जागोन दे नोंथां उम
औ खारै होनोबाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ नङा?
अ अ अ
ओ जोङो जेनेबा खारैखौ सबाइ ओंख्रिफोरजों जानाय अनला ओंख्रिबो जानाय आरो खायसे खायसेथ' दालि ओंख्रिफ्रावबो होनानै जायो नङा।
उम उम उम
माने खारै होनायनि जायोबा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौआथ' बांसिनानो खारै ओंख्रिसो जाबोयोमोन नङा होमबा? औ आथिखालाव बो दा खारै बानाय जानाया एसे खमानो जाबाय ओमफ्राय बांसिनानो थावफोरखौसो जानाय नुयो आरो बांसिन थावजोंसो संनाय जायो आथिखालनि मानसिफोरा। नोंथाङा। खारैखौ बोरै बोरै बानायो फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ हागोन नोंथां हागोन। जिहेथु जेन'बा खारै होननानै बुङोब्ला जों ओरैनो गोरलै रावावहाय जोंनि न'राव जायखौ जोङो माने गोदोनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां। बेनिफ्राय जों जुदि बेखौ बिगियानारि नोजोरजों नायोब्ला जेनेबा जोङो मोननो हायो आरो जे खारैनि थावनाया गो खा एबा गोबाब नङा होमबा नोंथां आरो फोर जों जुदि मैगं एबा गुबुन गुबुन मुवाफोरजों मिलायोब्ला बियो मा खालामो ना बुंनो जेन'बा फिस्ला फिस्ला मोनसे थावनाय होयो होननानै फोथायो आरोना बेनिफ्राय जेनेबा ओ जोङो खारै एबा एसिडखौ सुनो थाखाय जोङो लिटमास पेपार बाहायो नालाय नोंथां जेन'बा बियो ओ खारैया गोजा लेटमास पेपारखौ माबायाव निला लेटमास पेपाराव सोलायहोयो बिदि होननानै बुङो आरोना बिगियानारि राहाजो बेनिफ्राय जोङो गोबां खारैफोर नुनो हायो जेरैहाय जेनेबा सडियाम हाइड्रक्साइड पटासियाम हाइड्रक्साइड केलसि एमाइड्रक्साइड एमनियाम हाइद्रक्साइद बायदि बायदिफोर आरो जेनेबा ओमफ्रायो जोङो न'खराव जि खारै बाहायो बेखौथ' जोङो लकेलि बानाय नालाय जेरै थालिरनि मादानिफ्राय एबा थालिर बिगुदनि सबाय दंफांनिफ्राय बेसर दंफांनिफ्राय बेनिफ्राय ओमफ्राय ओ आरो बिदिनो लाइ लाइफोरनिफ्राय ना नोंथां? बेनिफ्राय औ बेफोरनो गुबै आरो जेन'बा आरो गुबुन गुबुन दंबावो खारै बानायनायनि बे बिफां लाइफांफोरा ओमफाय जोङो बेफोरखौ माने मइेनलि बाहायो आरो
बेनिफ्राय जेनेबा जोङो थालिरनिखौहाय खोब गोथाव होननानै बुङो मानसिफोरा मो दोमलायो बेनिफ्राय आथिया थालिरनिया होननानैहायना बेफोरखौ माने खोब बाहायो आरो जेन'बा जिहेथु जोङो खारै होननाय लोगो लोगोनो बर' गोदो गोदायनिफ्रायनो खारै ओंख्रि जाग्राखा
औ गोदो गोदोनिफ्रायनो खारै ओंख्रि जाबोनानै मोजां मोनबोखायो न'आनो
मोनबोखायोमोन जेनेबा खारै ओंख्रि होननाय लोगो लोगोनो जोङो बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा हिसाबै मोननो हायो सबाइ खारै अनला खारै बेनिफ्राय लाफा खारै नङा होमबा नोंथां? औ बेनिफ्राय उम
नारजि खारैखौबो जों
बेनो औ जोबोद गोथाव जायो जेन'बा जोङो बेफोर खारैनि जुथिखौ जानानै जोबोद गोथाव मोनो आरोना
औ आरो दाथ' नायबाय बां सिनानो जोंनि बिदि न'आव बानायनाय खारैखौ जाला मानसिफ्रा जेरै माबाखौसो सदाखौसो बाहायो बांसिनानो
औ औ बानायनो बाग्रा जाबायना
ओं आरो सदाखौहाय दखानाव बाय नानै लाबोनानैनो होफैनो हायो नालाय आरो गोबाव समबो नांला नालाय बानायनायफोरावबो आरो दानि मानसिफोरा बेफोरखौ बानायना जानो बानाय मोनो माने
उम उम बायोथ' आरो गासैखौ बो गोरलैयैनो मोननायखौ नागिरो
औ आरो बे सनाफोरखौ बाहायबाबो बां द्राय बाहायनानै जाबाबबो जोंनि देहाफोरावहाय बेमार आजार
जायोथ' आरो बाराद्राय जाजायाना?
औ आरो थालिरनि थालिर मादानि खारै बानायाथ' एसे एसेयावनो नाङो होनो।
उम माने गोबाब जाथारो थावो होननानैहाय।
औ एसे एसेयावनो ना होनो आंबो माने। ओंख्रि संबाथाय मालाबा होबाथाय एसेल' होयो आरो होनाय आरो
नङाबा आरो जाथावै जागोन ना?
औ आरो बांद्राय गोबाब जाबाथाय जानो हायाना?
साब्रांथिया बारा माने थालिरनाय ना।
औ आरो सबाय फोरजोंबो सबायफोरनिखौबो बानायो बेफोरनिया माने इसिबां थालिरनि बायदि एसे मानो गोबाब जायानो आरो। जेरै सबाइ औ सबाइ ओमफ्राय बेसर ओमफ्राय थालिरनिनो। मोनसे बानायबावो ना मा होनो बेखौ।
थालिर बिगुरनि नामा नोंथां।
औ औ थालिर बिगुरनि आरो जिगाबफोरजोंबो गोदो गैयाबाथाय मोनाबाथाय माने दाबो सोरबा साफा सानै बिदि गैयाबाथाय जिगाबफोरजोंबो। सावनानै लादु खालामनानै दोनो आरो औ साव नानै बा जेनेबा बेसरानो जाहोन थालिर मादायानो थालिर बिगुरानो होन सबाय बिफाङानो होन मोजां फोरानसिगोन फोराननानै। हाय रानजासे फोराननानै मोजां गोरों जास एसे फोराननानै सावसिगोन। मावनानै आरो खामग्लिजोबबाथाय। गुसु जाहोनानै माने दै एसे होनानै लादु लादु बानायनानै दोनो आरो।
आरो बै मा होनोमोनलाय आथिया थालिरनि फिथाइया।
औ।
बेखौ जोंनिजाय माने नै बिथिंजाय मा खालामो। फोरानसिगोन फोराननानै रानबाथाय एखेबारे अराव हरसिगोन दाख खालामनानै हाथ'ला बानायसिगोन। ओमफाय सिफ्लेया लासिनो बेखौहाय माने गथा गथायैनो दोनसिगोन आरो दै जमानो।
औ।
संनोबाथाय दैयावहाय ओरैनो खुरैफोराव दै लानानै बेखौ होना होसिगोन ना ओमफ्राय रङा। ओंखारखायो लोगो लोगोनो ओमफ्राय रं ओंखार ओं ओं ओमफ्राय रं ओंखारनाय लोगो लोगोनो साहाख'निजोंल' सरनानै होसिगोन आरो गोबाव जा रोनो
औ आरो औ मुदुफुल मा बिफांजोंबो बानायोनो।
ओम ओमफ्राय आरो मुदोमफुल दंफांनिखौहाय सोरबा सोरबा दैल'ल' जायो होननानै बुङो।
औ जोंहा बानायफेराखै बानायनायालाय ओमफ्राय गुबुनफोरा बानायबो जानो हागौ मालाबा सोरनावबा नुयो नुनायालाय ओमफ्रायो जोंहा जाफेराखै नालाय बारा
बानायोमोन सिगाङो माने सोब खारैखौनो बानायोमोन आर ना न'आव बिदिनो मुदुफुल। बेखौ बानायदोंमोन बेनिफ्राय थालिर आथियानि फिथाइ थालिर आथियानि मादा ओमफ्राय। जेनेबा बेसरफोरखौ फैयोमोन नालाय बिरादनो सबाइ बेसर
ओमफाय सोब माबाखौनो आलदा आलदायै लादु लादु खालामनानै दोनसिगोन आरो सिथुमनानै आमफायो बिदिनो मालाबा समावहाय मुदोमफुनिखौ जादोंमोन जानो हागौ ओमफ्राय बोरैबा मोनसे दै लल' मोनो होननानै बाहायाखिसै आरो एबार माबानिफ्राय नेक्स्टनिफ्राय
औ बारा नाङा खोमा होबा माने ना
बिदिनो ओमफ्राय थावनाया जेन'बा खारै लायै खारै थावनाया बेलेग नालाय जेरै फिथिया थालिरनाया बेसेबांबा गोथाव
औ
ओम बिदिनो औ
दाथ' जोंनिथिंजाय नायोबा बांसिनानो सदाखौसो बाहायो।
उम दाम खमबो जाहैबाय मोननोबो गोरलै खस्थ'बो गैला
औ आरो औ बानायनायफोरानो खम जालांबाय माने खस्थ'खौनो मावनो बायो दा आथिखालनि मानसिफोरा गोरलैयैनो मोननायखौ नागिरोना
जेसेबां हागौ एसेबां आरामसो नांगौ।
औ नोंथांमोनालाय न'आवलाय माखौबा मा खारैखौ बाहायो।
दासिमबो जोंना खिन्थु सदाखौ खोब खम बाहायो दे खिन्थु सदाबो थायो आरो ना नोंथां।
औ
सदायाबो थाफैयो जेनेबा दस थाखाफोरनिनो बुरजा मोनो नालाय ओमफ्राय मालाबा मालाबा खारैफोरखौ सरनाया जोबोबाथाय। बेखौ माने ओंख्रिफोरावहाय थाब बाहायहरो आरो जेनेबा बिदि।
औ माने गोबावाय सरखारा दोनबा थाब होब्रबनो हासिगोन नालाय। ओमफ्राय मालाबा सम थोआबाथायहाय सदाफोरखौ हरसिगोन आरो।
ओम ओरैनोथ' जोंना सरनानै दोनखायो दे नोंथां गिलाम्फा गाहाम।
औ।
फानोब
औ औ बेसेसो दाम लायो बथलसेफोरावहाय।
बथलसो जेनेबा बै एक लिटार बथलावहाय बिदिनो फनसास थाखा गाहाम सल्लिस थाखा गाहाम बिदिल'। आरो जेनेबा बारा दाम गैया।
औ।
लिटारफोराव आरो इदिनो खाथि खाला हाथायफोरावहाय मानसिफोरा माने बानायला नालाय।
औ बानाय मोनि नालाय।
बानाय मोनो नालाय ओं। गैया। जेनेबा जोङो लकेल खारैखौ जानो हाबाथाय जोंहा देहाया खहा जाया आरोना जोंनि इसिंनि। उदैनि मैलाफोरा साफासो जायो।
औ।
जेन'बा सदाफोरखौ बाहायबाय थायोब्ला बुलाङो मानसिया होनना बुङो आरो।
औ बेफोरबो मोनसे माबा केमिकेलफोरजोंसो बानायनाय जायो नालाय।
उम उम उम।
औ।
ओंखायनो जेनेबा जेसेबां हागौ एसिबां जोङो लकेलखौ बाहायनांगौ आरो ना।
औ लकेल बाहायनायसो जोंनि देहायाव बावबो जेबो खहा जाया।
उम उम ओ थ' नोंथां ओं समाबो जाबायना। औ औ औ दे उम उम।